औ नोंथां।
ओह मोजाङैनो दङ'ना नोंथाङा? ओं दायो फ्रिदा नोंथां? ए होमबा नोंथां जोङो दान्दिसे सावरायनि। ओह आयदाया जाहैबाय ओह आथिखालनि लाइमोनफोरनि बर' लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ बेखौ लानानै जों दान्दिसे सावरायनि नोंथां।
औ।
होमबा नोंथां लाइमोन होननानै बुङोब्लाथ' जों सरासनस्रायै हमनानै लानो हायो ओह जिनैनिफ फ्रायबो लायो नोंथां लाइमोन होनना बुङोब्ला जिनै बैसोनि बोसोर बैसोनि फ्रायनो बिनिफ्राय जोङो नैजिबा थामजिबा बिसिमसो हमनानै लानाय जायो आरो। दा दोनै बे लाइमोनफोरनि जि माखासे थासारि दा बेखौ लानानै दिनै बार' बसरखौ नायोब्ला आरो। दिनै भारतआवथ' देरस' कर्रर मानसि जासिगोन। जाबायखौनो हमनानै लादों आरो। दा बिनि गेजेराव लाइमोना भारतावनो नोङो द'जिबा जौखोन्दोआ लाइमोन होननानै बुङो। नागिरो आरो, आरो बे लाइमोना द'जिबा जौखोन्दो जे लाइमोन बेखौ लानानै थानाय नैरोजा नैजिब्रै मायथाइनि जि इलेक्सन बे मोनसे सावरायजानाय जादों आरो बे द'जिबा जौखोन्दोखौ जों लाायमोन होननानै हमनानै लानो हायो होननानै। दा बिदिनो फैयै फैयै नैजिबा लाख दं बर'फ्राबो। सारा आसामावनो बा भारताव। दा होमबा जोङो बै भारतनि डाटा बायदिनो खारथि बायदिनो जों जुदि नायोब्ला नङा होमबा? होनबा बर'फोरनाबो नोङो लाइमोन फ्रानो बांसिन जागोन आरो लाइमोन बैस सोनि सुबुंफ्रानो दा होमबा जोङो जि लाइमोनफ्रा जोंनि गेजेराव जुदि द'जिबा जौखोन्दो जायोब्ला होमबा हयथ' लाइमोना जोंनाबो जिबा लाखा जागोन आरो।
औ।
दा हबा लाइमोनानो जिहेथु जोंनि बा हादोरनि इयुननि जेनेरेसन उन जोलै बिसोरनो आरो बेखौ बिथा खालामना जुदि जों सावरायोब्ला बा लाइमोनफ्रा सोलोंथाइ लानाय फारसे जेसेबां सांग्रां जानो हागोन। एसेबां इयुना रैखाथि गोनां जागोन होननानै आं सानो नोथां।
औ थारैनो नोंथां।
दा बेखायनो बे बिथिङाव जोंनि बर' लाइमोन फोरनि फारसे जों जुदि सावरायनो थाङोब्ला। होमबा सोलोंथाइनि जे मोनसे थासारि दिनै सोलोंथाइनि थासारि होननानै बुङोब्ला भारतबर्सआव दिनै सोलोंथाइनि हारा दाइनजिबा जौखोन्दो जाबाय दाइनजि जौखोन्दो जाबाय नोंथां। बेबायदिनो आसाम नि जि सोलोंथाइ हारा बेयो दिनै दाइनजिबा जौखोन्दो। माने आसामा भारतनि जौखोन्दोनिफ्राय बा जौखोन्दोआ बारा जायो आरो। दा होमबा बर'फोरनि एसे सोलोंथाइनि हार बेखौथ' नोंथाङाबो हयथ' एसे मोनथिगौ। दिनैसिम बेबायदि खारैथि जेबो ओंखाराखै। दा अब्लाबो दिनैनिफ्राय नैजि बोसोर सिगाङाव ओ बर'नि मोनसे माहारियारि आफादा डाटा मोनसे दिहुनदोंमोन जे बै समावनो बर'फोरनि जि ओ सोलोंथाइनि हार बेखौ बै माहारियारि आफादा नों नैजिदाइन बा नैजिगु जौखोन्दल' होननानै बिथांमोना फोरमायदोंमोन आरो मिथिंदावथिनि गेजेरजों औ नैजि बोसोरनि सिगां अर्थात माने नैरोजा बा मायथाइसोआव आरो।
औ
औ दा फैयै फैयै आथिखालनि बै माहारि आफादानो दिनै फोरमायदों दिनैनि थासारियाव बर'फोरनि ज सोलोंथाइ ह बे दिनै नैजिबा ब्रैजिबानिफ्राय ओ बाजि जौखोन्दोनि गेजेराव दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायनो नागिरो आरो।
औ।
दा होमबा जोङो जोङो बेखौनो साननांगोन बर' हारि हिसाबै जों दासिमबो भारतनि सोलोंथाइ हारजों खारफानो हायाखै। आसामनि सोलोंथाइ हाजों खारफानो हायाखै दा अब्ला जोङो जोंनि जि उन जोलै बे दिनै सोलोंथाइ फारसे जोबोद सांग्रां जाथारनांगोन। आरो फैबाय थानाय गोलाव सम बर'आ हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला होनबा सोलोंथाइयानो मोनसे राहा। जाय जेजों बर' हारिया थांनानै थागोन‌। दा नोंथाङा बे बिथिङाव लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि फारसे फंनैसो एसे बुंग्रोन खावलायबाय
औ नोंथां। नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय। ओ थारैनो साननो गोनां जिहेथु जोंनि बर' लाइमोनफोर नैबे जोंनि बर' लाइमोनफोर फोरनि जि सोलोंथाइ हार नैबे सोलोंथाइ हारा जि आसाम रायजो एबा भारत हादरजों लोगोसे जों समान समानै खारफानो हायाखै। बे अदेबानि जोंनि सोलोंथाइ हार नैबे सोलोंथाइ हारा जोबोद खम बिबांनि होननानै जोङो बुंनांगोन। ओ। बेनि थाखाय ओ जों साफ्रोम लाइमोनफोरानो एबा बैसोगोरा सुबुंफोरानो नैबेनि सायाव नोजोर। होनांगोन माबे लामाजों बा मा -माबे राहाजों। जे लाइमोनफोर। नैबे लाइमोनफोरनि जि सोलोंथाइ हार नैबे सोलोंथाइ हारखौ जों बांहोनो हागोन। ओं। नै बेेनि थाखाय जोङो ओ गिबियाव लाइमोनफोरनि। सायाव जिहेतु गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनाय नैबे गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनायनि। सायाव जोङो मेल, मिटिं लानांगोन।। एबा एवारनेस होनांगोन। बेबादिनो ओ जि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ हार नैबेखौ। जौगाहोनो थाखाय जों साफ्रोम बर' सुबुंफोरानो बिबानखौ मावनांगोन। ओ। सोलोंथाइनि हार होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जिहेथु बावैसो सिगां बुंलांबाय। गोदोनि सम आरो नैबे आथिखालनि सम जोङो बुंनो हागोन। हायो जि गोदोनि समाव बर'फोरा जोबोद गोग्लैसोनाय हारिमोन होननानै जोंङो बुंनांगोन।
ओं।
जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा जि सोलोंथाइ नैबे सोलोंथाइनि गुन नैबेखौ ओ। मोजां रोखोमै मोननो हायाखैमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जे गोदोनि सम गोदोनि। समाव जोंनि बर' ओनसोलफोराव जि ओ सोलोंथाइ फसंथाननि ओ जोबोद खममोन। नुनो मोनोमोन ओ बेनि अनगायैबो जिहेथु। नैबे आथिखालनि मुगायाव ओ जोंनि बर' जि ओनसोलफोरावबो माखासे। माखासेमानि जे मोजां-मोजां सोलोंथाइनि फसंथानफोरखौ जोङो नुनो मोनसै। जेरैहाय जों बुंनो हायो ओ क'क्राझाराव थानाय जि सि-आइ-टि। इउनिभारसिटि दा बेबादिनो इन्जिनियार कलेज। दा बेबायदिनो गोबां मोजां-मोजां रोखोमनि जि फरायसालिफोर। नैबे फरायसालिफोराव जोंनि ओ। बर' लाइमोनफोराबो आथिखालाव। जायगा आवग्रिनानै माखासे मोजां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लागासिनो दङो। जायनि जाहोनाव गोदोनि समनिख्रुइ आथिखालाव। एसेब्लाबो जे जोंनि सोलोंथाइ हार नैबे सोलोंथाइ हारा बांबोगासिनो। ओ बेबादिनो जि सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय। साफ्रोम बर' सुबुंफोरानो बिबानखौ लानांगोन होननानै आं सानो।
औ। बा बेखिनियाव नोंथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि हारखौ बां। बाहोनांगौ जायोब्ला एबा बर' हारिनि सोलों। थायारि हाखौ बांहोनांगौ जायोब्ला जोङो माने सांग्रांथि हाबाफारिफोर लानांगोन। बेखौ नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों। नोंथां बुंनाय बाथ्राया जोबोद सैथो मानोना ओ सोलोंथाइ लाबा मा जायो? दाबो जोंनि गोबां बिथोनगिरिफ्रा मोनथिया। आरो बबे फारसे दिपार्टमेन्ट एबा बिफानखौ लायोब्ला ओ। जोंनि गथ'फ्रा मोनसे थाबैनो सास्टेनेबोल जाहैनो हाग। बिनि फारसे वेल नन। वेल नलेज बेफोरबायदि गैया बिमा बिफाफोरनाव। दा बेखायनो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों जोङो जुद। दि गामि ओनसोलफ्राव जोङो जुदि फरायसालिफ्राव जोङो जुदि कलेज। फ्राव जोङो एवारनेस प्रग्रामफोर लायोबा। होमबा जों लाइमोनफोरनि बा हारिनि जि सोलोंथाइ हार बेखौ जोबोर बांहोनो हागोन होननानै। आ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों बेजों लोगोसे गोदो जि मोनसे थासारियाव दंमोन बै समाव माखासे इनस्टिटिउसनफोरनि क्राइसिस इनस्टिटिउसनफोर गैखायामोन खममोन जायनि थाखाय सोलोंथाइनि हारा खम जादोंमोन होनना नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों बे बाथ्रायाबो जोब जोबोद सैथो मानोना ओ गोलाव सम माखासे थासारि थांबाय बेखौ खौ जोङो मख'लायनांगौ बाथ्रा गैया नङा होमबा नोंथां जे बै थासारिफोरानो जोंनि सोलोंथाइनि हार आरो जोंनि इन्स्टिटिउसनफ्रा जोंनि ओनसोलाव गैयैनिबो ओ जाहोनफ्रा बेफोरनो नङा होमबा नोथां दा बेखायनो हयथ' जोङो दासिम भारत आरो आसामनि सोलोंथाइ हारजों खार खारफानो हायैनि जे मोनसे जाहोन बेनो नोंथां दा होमबा नोंथाङा ओ आथिखालनि लाइमोनफोरा जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौबा समाजारि थासारिनि सायाव एसे दान्दिसे बुंबावनो थाबाय नोंथांखौ आं बे
औ औ गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गुबैयै जे जोंनि लाइमोनफोर नैबे लाइमोनफोरा जि आं दानिसो ओ सुंद'यैबो बुंदोंमोन जिहेथु गाज्रि मुवा बेसाद ाद बाहायनाय नांगौ रोखोमनि खामानि नैबेयाव बाहागो लायै
ओं
ओ नैबे हाबाफारिफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगोन जितु ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव गुबुन हारि फोरजों बा गुबुन जौगानाय ओ रायजोफोरजों लोगोसे ओ जोंनि लाइमोनफोराबो समान समानै दावगाफानो नाजानांगोन
ओं
गुबैयै जि गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ ओ मोजां रोखोमनि फसंथानफोराव जोङो फरायनो नाजानांगोन
औ
ओ बेबायदिनो नोंथां
औ होमबा नोंथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गुन गोनां सोलोंथाइजों जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै थानो नांगौ जायोब्ला ओ फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जों जोबोद गोजानाव थानांगोन आरो आथिखालाव जि मोनसे गोदान बेनो जाहैबाय द्राग्स बाहायनाय दिनै गोबां फरायसाफ्रा ड्राग्स एदिक्ट जाहैबाय दिनै गोबां मोजां मोजां जायनोखि एकाडेमिक कुवालिफिकेसना दिनै मोजां मोजां जादोंमोन नाथाय बे गथ'फ्राबो माखासे फ्रेन्ड साइकोलनि गाज्रि गोहोमजों दिनै बे गथ'फ्रा दिनै गावनि सोलोंथाइ लानाय फारसे जोबोद दंस' जालांबाय आरो खायफाया दंस' जादोंबो जादों खायफाया नोङो बै थासारियावनो गो फबनानै थानायनि थाखायनो सोरबा बायदि एक्सिडेन्ट जानानै जिउबो गोमानांबाय दा बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बैबायदि फेग्रा मुवानि ओमफ्राय जोबोद गोजानाव थानांगोन फरायसाफ्रा ओमफ्राय माखासे इनस्टिटिउसनफोरनि गेजेरजों जोङो बुंनो स सोलोंथाइखौ आरजिसिननो हायो आरो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइया गावखौ सास्टेन खालामनायजों लोगोसे गावखौ सेल्फ रिलायन्स खालामनायजों लोगोसे गुबुनखौबो जेन जोङो मदद होनो हायो नङा होम दाखायनो बेबायदि जोंनि बर' समाजाव जि समाजारि थासारि बेबो जोबोद मोजां जानांगोन आरो लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे मोजां आबहावा होनो हायोब्लानो बर' हारिनि जे सोलोंथायाइारि थासारि बेखौ जोङो एसे मोजां कन्डिसनाव लाबोनो हागोन होमबा नों बिथां दिनैनि जि मोनसे सावरायनाय बर' लाइमोन आरो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनायखौ एखमबा एसेयाव दोन्थ'नोसै नङा होमबा ओ दे नोंथां